औ नोंथां। औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
औ आंङो नोंथाङा फ्रिबा आंङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो फन हरनाय जादोंमोन नोंथांनो।
औ नोंथां फ्रियावनो दङं सावरायनो।
औ नोंथां अब्ला जोंहा बर'नि मुंदांखा ओंख्रि अनला।
औ नोंथां।
अनला बेफोरखौ माजों माजों जायो आरो मारै मारै बानायनाय जायो। बेनि सायाव आं सावराय
नोंथांनि माबाखौ आवाजखौ मोजां खोनायाखै नोंथां मोजां खोनानो मोनाखै।
नंगौना नोंथां। औ दा खोन दा खोनादों ना नोंथां दा आंङो ओ अनलाखौ जों बोरै बानायो बा अनला ओंख्रिखौ जों बोरै बोरै जायो। नोंथांखौ एसे फोरमायना होग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो नोंथां।
औ जागोन नोंथां बिदिब्ला ओ नोंगौ नोंथां। अनला ओंख्रियाबो जोंनि मोनसे ओ जि आइ टेक मोनलायनाय मोनसे ओंख्रि जेरै ओ जिअग्राफिकेल आइडेन्टिफिकेसन मोनसे जेनाखि बिदि मुं मोननाय मोनसे ओंख्रि जोंनि। बर' हारिनि नङा होमबा नोंथां? दा जोङो अनलाखौ गोबां माबाजों जानो हायो जेरै अनलाजों एम्फौजों बा अनलाजों ओ मेवाइजों बा अनलाजों दाउजों बा अनलाजों अमाजों बा अनलाजों नाजों नङा होमबा नोंथां?
औ।
जों मानि गोबां अनलाया नारजिया जेरैबानाखि ओ गुबुनफोरजों जानो एसे उसुबिदा जायो जेरै गुबुन गुबुन बेदर ना बा दस्रा मैगंफोरजों जाफादेरनो नङा होमबा नोंथां? नाथाय जों अनलाखौ गोबां मानि माबाजों जानो हायो जेरै जोङो ओ अनलाजों मुलाजों नङा होमबा नोंथां मुला बेदर बेफोरबायदि मानि गोबां माबाजों मैगंजों बा गोबां नाफोरजों बेदरफोरजों जोङो मिलायजोबो अनलाया। आरो अनलानि मोनसे माबाया बेनो गासैजोंबो माने गोथाव जाजोबो। अनलाया मेवाइजों संबाबो गोथाव जायो मुलाजों संबाबो गोथाव जायो। आरो ओ जायानाखि माबाफोर ओ गुबुन ओंख्रि जेरै आलुजों संबाबो गोथाव जायो। दाउजों संबाबो गोथाव जायो। नाजों संबाबो गोथाव जायो। नङा होमबा नोंथां? आरो अमाजों संबाबो गोथाव जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
बिदिनो जों अमाखौ दा माबाखौ औ अनलाखौ माबोरै सङो बेनि सायाव एसे सावरायसै नोंथां। दा
औ
ओ अनलाखौ जोङो माबानोबा संनोबा अनला ओंख्रि संनोबा जों गिबिथारावनो जोङो जेनाखि जों जाग्रा जेनाखि माइरं नङा होमबा नोंथां? बै माइरं -खौनो जोङो माने ओ सोमना दोनग्रोयो बिदिनो माबासो ओ नै, थाम घन्टासो सोमना दोनो जोङो। बेनि उनाव जोङो नै, थाम घन्टानि उनाव जोङो माने बै माबाखौ माइरंखौ बहननानै दैखौ गारजोबनानै जोङो बै माइरंखौ माने उवालाव होयो आरो। उवालाव होनानै जोङो बेखौ गायहेनजों गोबां देग्लियो नङा नोंथां? आरो देग्लिनानै जोङो बेखौ अन खालामथारगोन आरो पाउदार बायदि नङा होमबा नोंथां? औ अन खालामनायनि उनाव जोङो बै जेनाखि ओ देग्लिनाय ओ अन बेखौ जोङो मबेबा खुरै बा मबा गामलाफोराव थोरसिफोराव जोङो बेखौ बरननानै लायो, खुरुननानै ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो माजों जागोन आलु बा दाउ बा अमा बा ना नङा होमबा नोंथां? जेनेबा दाउजोंनो संसै दाउजोंनो गोथावसिन जायो जोंना।
औ नंगौ नोंथां।
दा दाउखौ जोङो न'आवनो ओ न'आवनो थाखायो जोंनाथ' बर' हारि हिसाबै न'आवनो। फिसिना लाखायो लकेल दाउ नङा होमबा नोंथां? औ बेफोरखौनो मासे सिथारनानै ओ आराम बेखौ गोदानानै। जोङो मोजां सुनानै मोनसे सारायावहाय बेखौ ओ थाव ओ होनानै थाव सेरनानै जों बेखौ पियास फानलु होनानै मोजां एवगोन आरो नोंथां। नङा होमबा?
आरो बै बिदिनो ओ एवनानै से मिनिटसो एवनानै जोङो दाउखौ होसनगोन बै पियास बानलुखौ जोङो एरनानै बेनि उनाव जोङो से मिनितसो उनाव माने दावखौ होसनो आरो नङा होमबा नोथां।
औ नंगौ नोंथां।
नानै जोङो बेयाव बायदिसिना एसे एनै मस्ला मस्लि सारसस्रोयो जेनेबा गरम मस्लाफोर बा बेनि उनाव जोङो ओ सामब्राम गुफुर थाइजें बेखौ देनानै जोङो लाखा गोन बेखौनो ला देखांनानै होनानै होगोन जोङो आरो दाउआव होसन हरगोन आरो मोजां मोदोम लायजासे माने एवफ्रामबाय थागोन आरो नोंथां दै होयालासे नङा होमबा नोंथां। दाउ बेदरजों बै बिदि माबाखौ होनानै सामब्राम गुफुत आरो हाइजेंखौ होनानै। मोजां माने एवफ्रामबाय थागोन एवफ्रामबाय थागोन माने मोदोमग्लुंजोबलायनाय नङा होमबा नोंथां। आरो बिनि उनाव जोङो ओ बवहाय दै होबाय आरो नोंथां। दाना बेखौ दै होनानै माने माने एसे दै बुरजा होनानै माने बेखौ गोदौ होबाय थाबाय। जेलानाखि दाउआ ओ स्निजि जौखोन्दोसो मोनो नङा होमबा नोंथां अब्ला जोङो बै जेनाखि अन देना दोन्नाय माइरंखौ जों देना दोन्दों अन जादों बै अनखौ जोङो दैजों गलाय गलाय गलाय गलाय माने बेयावहाय दाउनि दाउआवनो हरफासै आरो नोंथां। नङा होमबा आरो बे दाउ दाउ हरनानै ओ मोजां माने आवलायबाय थासै आवलायबाय थासै अनला ओंथिखौ माने गोबां एरनांगौ नोंथां अनला ओंख्रिखौ
माने जों गोबां एरबाय थागोन अनला ओंख्रिखौ आरो गाव गावनि जखाखौ बे नायनानै जों साब्रैसो जागोन बेखौ नायनानै जोङो दैफोरखौ होगोन आरो बुरजा खालामगोन आरो ओ बिदियावनो जोङो बिदिनो हरखांनानै जोङो बिदिनो जि मिनिट बा जिबा मिनिटसो गोदौहोबावनानै एरबाय थानानै जों बेखौ थांनोसै आरो नोंथां ओमफ्राय जानोसै आरो बिदिनो नोंथां जोङो अनलाखौ जुदि जेरै आलु बा मुला बेफोरजों जायोबा जोंहा बारा खस्थ' नङा एसे एनै जेनेबा आलुफोरजोंनो खनसेनो संफ जायो एवनानै होसननानै दा जों बेखौ बुंनांगौनि आं सानला नोंथां मानो होनना
औ नंगौ नोंथां।
समाबो बारा गैया दा बेखायनो आङो नोंथां नोंथांखौबो नोंसां ओ नोंथांनि ओनसोलफोराव अनला ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो आरो बेफोरखौ मा मा मैगंफोरजोंबा मा मा बेदर ना बेफोरजों जानाय जायो। बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङाबो आङो एसे फोरमायना होगोन नामा नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
औ नोंथां।
ओ नोंगौ नोंथां थारैनो नोंथां ओ नोंथां होननाय बायदि अनला ओंख्रिखौ जों गोबाङै जानो हायो नङोमा नोंथां। दा नोंथाङानो प्रसेसफोरखौ बोरै बोरै खालामो एसेब्लाबो फोरमायना होखाबाय नङा होनबा नोंथां। दा आङो बिदिनो अनलाखौ जों माजों माजों जानो हाबावो बेनि सायावसो फोरमावनो सानबाय आरो नोंथां जेरै नोंथाङा होनदों अनलाजों दाउजों नङा होमबा नोंथां आङो अनलाजों नाजों जों बोरै जायो बेनि सायाव एसे फोरमायनोसै नोंथां। जोङो जेरै अनलाखौ जोङो। देनानै लाग्रोयो नङा होमबा नोंथां नोंथाङानो दह'इ एसे खोन्थालांखाबाय जोङो वालडफोराव बा गाहेनफोरजों नङाहोनबा नोंथां जोंनि आइजोफोरा देनानै लाग्रोयो आरो नोंथां‌। जेरै जों अन खालामना लायो आरो गुन्द्रि गुन्द्रि एखेबारे गुन्द्रि गुन्द्रि आरो नोंथां।
औ नोंथां।
मा खालामो जेरै बे गुन्द्रि गुन्द्रि खालामनो थाखाय जोङो गाहेनफोरजों मोजाङै देना लायो आरो बेखौ जोङो मोजाङै सालियो आरो सानद्रिफोरजों नङा सालिनोसोलाय आरो देनो सोलाय सालिनोसोलाय आरो देनो सोलाय। आरो सालिनो सोलाय देनो सोलाय बेफोरबायदि खालामबाय थानानै जोङो अन गुन्दै मोजाङैनो खालामना लायो आरो नोंथां। दा जेब्ला अन गुन्दैया जोंना जाबाय नङा होमबा नोंथां जोङो औ बिनि उनाव मा खालामो ने नेक्स्टवहाय जों नाफोरखौ मोजाङैनो सुनानै लासै आङो नाफोरखौ जेनेबा ओ ना फिसानि सायाव बुंबाय नोंथां जेरै नाथुरफोर नङा होमबा नोंथां नाथुर। फिथिख्रि बा थेंगोना बेफोरबायदि मोनसे मिक्स नङा होमबा नोंथां लकेल ना। जायखौ जों गुरनानै मोनो। बा सारनानै मोनो बा गामियारिफोराव मोनो नङा होमबा नोंथां बेनि बे नाखौ बुंबाय आङो बे नाफोरखौ जोङो मोजाङैनो साफा सुनानै जोङो मा खालामो मस बिदिनो हालदै एसे संख्रि होनानै जोङो मोजां मोजाङै फ्राम फ्राम एवना लाग्रोयो आरो नोंथां। बे नाखौ जोङो बिदिनो ओ फिफ्टि सिक्सटि पारसेन्टसो मोननाय जोङो बे ना खौ एवनानै लायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
जों मोजाङै एवना लानानै मा खालामो नोंथां बिनि उनाव बे नाखौबो जोङो लासै लासै लासै लासै फारि फारि फारि हाननानै मोनसे जायगायाव दोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ ओमफ्राय बेनि उनाव मा खालामबावो नोंथां जेब्ला ना एवनायाबो जोंना जाबाय नङा होमबा नोंथां। बेनि उनाव मा खालामो जों अनलाखौहाय फारसेथिं मोनसे सारायाव सारायाव बिदिनो थाव एसे होनानै बेयावहाय पियास आरो मस्ला मस्लि नांगौखिनि एसे होनानै मा खालामो एसे बे पियासखौ जों खामोग्रोनसै आरो नोंथां। इसे आरो बानलुफोरखौ ओमफ्राय बेनि उनाव जेब्ला बे फिया फोरा बानलुफोरा जेब्ला मस्लाफोरा एसे खामबाय अब्ला जों मा खालामसै नोंथां बे ओ दै स' हरनोसै आरो नोंथां दै स' हरसै जेसेबांखि नाङा नांगौ मानि जेनेबा साबेसे जागोन। ओ जखा बायदियै जोङो बे दैखौ हरनोसै आरो नोंथां ओमफ्राय बे दैखौ जों मा खालामगोन ओरैबायदि गो ग्लाव ग्लाव ग्लाव ग्लाव ग्लाव गोदो होगौ होगोन नङा होमबा नोंथां। गोदौ होनानै मा खालामसै जों बेनि उनावहाय जेब्ला दैया बिराद जोंना गोदौबाय नङा होमबा नोंथां। अब्ला मा खालामो जोङो बे अनलाखौहाय हरनाय जायो आरो नोंथां। अनलाखौ जों हरनानै मा खालामो ओरैबादि एरग्लियो ओरैबादि एरग्लियो ओरैबायदि नोंथां माने नोंथां होननाय बायदि जेसेबां एरनो हायो एसेबांनो गोथावसिन जायो होननाय बायदिनो जोंनि आइजोफोरा एरबाय थायो एरबाय थायो आरो आरो एर एराबानो जाखाया नङा होमबा नोंथां एराबा मा जायो बे अनाआ गथा खायो। अन्थाइ बायदि गोरा बा माबाफोर बायदि हाथरफोर बायदि जायो आरो नोंथां। एरबाय थानांगौ जायो आरो लोगोसे बे एरबाय थानाय समावनो मा खालामबावो जोंहा खारै हरो आरो नोंथां। बे खारैखौ जोंनो मा खालामो बे खारैया ओ ओंख्रिखौ एसे थाब फोमोनो आरो गुरै खालामो आरो ओंख्रिखौ। आरो मोनसे मिलौनाय लाबोयो ओंख्रियाव नोंथां जेब्ला जों बेखौ उम खारैखौ हरनायनि उनाव मा खालामबावो आरो जोङो बेदरखौ नाखौ हरनोसै आरो नोंथां। बे ना जों एवना लायाखैमोनबा नोंथां दहाय बे ना खौ जोङो हरनोसै आराम लासैनो हरनानै बे नाखौ लासै लासै लासै एरबाय थानोसै आरो बिदिनो ओमफ्राय जोङो ओंख्रिखौ लासै नै बिदिनो दस फन्द्र' मिनिटसोनि उनाव जोंहा नायाबो एसे मोनफ्राम खानायसोमोन नालाय नोंथां। बेनि उनाव जों फन्द्र' मिनिटसोनि उनावहाय बे ओंख्रिखौ मोनसे साखिनायसै आरो नोंथां। थाखिनायनाय होनना बुङो बर'आव ओमफ्राय बेनि उनावहाय बे साखिनायनायाव संख्रिफोरा नांदोंना नाङाखै नङा होमबा नोंथां। बानलुफ्रा थिग जादोंना जायाखै दा बेफोरखौ नायनानै जोङो साखिनायसै आरो न बेनि उनाव जोङो मा खालामसै जेब्ला नांगौ बायदि जाबाय जों बेखौहाय खांनानै मोनसे जायगायाव दोननोसै आरो नोंथां।
औ नोंथां।
ओमफ्राय अनला ओंख्रिखौ जों मा खालामो ना जानो जाया आरो नोंथां मानो होनोबा अनला ओंख्रिया मोग्रोमोना जायोबा थावनायखौ जों मोना अनला जानांगौब्ला जों एसे खुस्थ' खालामनानैसो जायो। गुसु खालामबा
औ नोंथां।
मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ।
दा बेबायदिनो नोंथां जों अनला ओंख्रिखौ बेबायदिनो जानो हायो आरो। गोबां दंबावो जों गोबां आलदा आलदा रोखोमै जानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
दा जोंहा समाबो जाबाय नोंथां।
औ नोंथां।
औ अब्ला उन समाव सावरायखां
जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनि सिमाव नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजानाय थाबाय गोजोनथों औ नोंथां।